औ
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं
आङो दाथ' बरथमान ओरैनो जि उन जिरायनानै दङ
औ आङो दा नोङो फ्रि दङबालाय आं दा मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो बे टपिकनि सायाव रायज्लायनो नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन मानो हाया जानो
औ होमबालाय बे टपिक लानानै फैनायनि जाहोनानो जाबाय मबाइल मबाइल बाहायनाय आरो ना नोंथां
खोनायाखै नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ नोंथांना नेथ गैया खोमा खोनायाखै हेलौ